औ खुलुमबाय। औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ दायो?
ओ आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
औ जिरायना दंथयो। आंबो दङ बिद दिनो जिरायनानै दंथयो। ओ आं नोंथ थांजों ओ दान्दिसे सम रायलायनो थाखाय फन खालामनाय जाबाय। औ औ जों मोनसे आयदानि सोमोन्दै एस से रायलायनोसै ओ मा होनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जोंनि सोमोन्दै एसे रायलायनोसै आरो। नोंथाङा आ जोंनि बे सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंथाङा मा मा खालामनानै ओ मोजां मोनो गिबियावनो फोरमायग्रोदो।
ओ आङो सानफ्रोमबोनि जिउआव मा खालामनानै मोजां मोनो होनोब्ला आङो ओम ओ जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआवथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि खामानिया ओंखारखायो। बेफोरनि अनगायैबो आङो आंनि साबसिन मोजां मोननाय खामानिफोर होनोब्ला आङो ओम ओ आंनि आखायनि खामानिफोर ओ मावनानै मोजां मोनो आङो बिफां लाइफां आरो बिबार गायनानै मोजां मोनो आरो अ बेजों से आङो गेदेमा सुबुंनि जिउ खौरां बिजाबफोर आरो खन्थाइ बेफो फोरबायदि बिजाबफोरखौ ओ फरायनानै मोजां मोनो आरो औ औ बायदि रोखोमनि खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो
औ जोबोर मोजां जोबोर मोजां औ औ नों थाङा ओ ओ खन्थाइ खन्थाइ लिरोना खन्थाइ बाराय
ओ एसे एनै
औ एसे एनै लिरो नोंथाङा मा औ औ मोजां मोनो औ बेथ' थाखासिगोन ओ जोङो गासैबो खन्थाइ लिरनो बा रायथाइ लिरनो गोसो जाख बा लुबैखायो बे खन्थाइ बा रायथ थाइनि गेजेरजोंसो जोङो गावनि गोसोनि ए साननाय ए साननाय हनायफोरखो गुबुननो जों फोरमायथिनो हायो नङा होमबा औ खन्थाइनि गेजेरजों जोङो गावनि सुखु दुखुखौ फोरमायनो हायो आरो औ नोंथाङा आ थारैनो मा मा रोखोमनि खन्थाइफोरखौ लिरनानै मोजां मोनो एसे बुंनो हागोन ना
ओ आंथ' ओरैनो खन्थाइफोरखौ ओ बांसिन नै ओ मा होनगोन बेखौ
ओं हारिमायारि खन्थाइ थायो
औ हारिमयारि खन्थाइ थायो लिमारिक बा ओ स'नेट बेफोरबायदि खन्थाइ थायो बा आङो बेफोरनि मा उम बेफोरनि गेजेराव आङो ओ मोजां मोननायनि खन्थाइखौ बांसिन मोजां मोनो आरो
औ नंगौ थिगानो दङ' मोजां ओ आरो नोंथाङा रायथाइ माबायदि रायथाइफोरखौ नोंथाङा फरायनानै मोज जां मोनो बा लिरनानै मोजां मोनो
रायथाइफोरखौ होनोब्ला आङो ओ बेफोरबायदिनो खायसे सुबुंफोरा ओ जे गाव गावनि जिउ खौरांखौ लिरो बा खायसे सुबुंफोरा ओ बेफोरबायदिनो ओ मोनफा जायगा दावबायहैनाय बेफोरबायदि रोखोमनि बा बबेबा रायथाइफोरखौ आरो आङो जे गावनि मोनदांथिनि सायाव एसे गियान होनाय बेफोरबायदि रायथाइफोरखौ फरायनानै आङो मोजां मोजां मोनो
मोजां मोनो अ थिगानो दङ मोजां बेनिफ्राय सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंसोरनि गामि ओनसोल बा खा खाथि खाला गामिफोराव मा होनो माबायदि मायदि थास
अ आ ज खामानि खामानिफोराव दा जोंनि ओनसोलावथ' गामियानो जाहैबाय नालाय जोंना बां जोंना बांसिनै आबादनि सायाव सोनारनानै थायो हिसाबै जोङो बांसिन जेन जोंनि गामियारि सुबुंफोरा ओ आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो माने गासै समावनो खालि आबाद खौ बांसिनै गोसो होनांगौ जायो बेजों लोगोसे फोर गावबा गावनि न'खरनि खामानिजों लोगोसे एसे एनै रांफोर बुथुमनो नि थाखाय नखरखौ सामलायनो दाउ अमा बायदि रोखोमनि न'आव फिसिजानाय जुनारफोर आरो आखाइनि खामानि जेरै इसान दानाय जि औ औ जि सुथाब नाय ओ जेरै ओम दा दा गोदाननिनो सोलिनाय प्लास्टिकनि दिरुंनि जलंगा बैफोरबायदि हेबनानै एसे एनै रां-खावरि खामायो ओम बिफोरबायदि बिदिनो जोंनि गामि एरि ओनसोलाव ओ थासारिया
औ-औ औ-औ नोंथाङा एसे साइद थांनो हागोन नामा? सावन खोनादों औ।
बिदिनो नोंथां नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो सानफ्रोमबोनि जिउ बेफोर औ खोनाबाय
नोंथाङा माबा सोंदोंमोन नामा?
औ औ-औ बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि ओ गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो सोलियो आरो ना सान समबानि जिबआव औ औ जोबोर मोजां खोनानो जोबोर मोजां मोनदों औ-औ नोंथाङा ओ बिनिफ्राय माबाफोर सोंनो लुबैयो नामा?
औ आंबो नोंथांनिसिम सोंनो लुबैगोन माने सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ जोंङो खायसे खामानिखौ जोंङो सानफ्रोमबो मावनायजों लोगोसे जे जोंङो ओरैनो ओरैनो आजिरा मोननाय बा जिरायनानै थानाय सम सम मोनो नङा होमबा? बैफोर सम फोराव मा खामानि मावोब्ला बे समफोरा जोंनि थाखाय बेसे बेसेन गोसायै बारगोन होननानै नोंथाङा ओ सानो?
औ औ आंनि फार्स्ट ओ गिबियावनो आंनि ओ जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउ ओ जिउनि सोमोन्दै बुङोब्ला थाय ओ आं ओरैनो ओ बा जिरायनानै थानाय समाव बा आङो ओ लेखा फरायनानै बा ओ मोजां मोजां ओ ओ बायदिसिना ओ गुबुन गुबुन ओ ओम लेखा फरायनायजो मोजां मोनो आरो बेराहायजों बे लेखाफोरनिफ्राय जों गियान मोननो हायो बा माखासे ओ सोंथि बिदांफोरखो जोङो फरायनानै बिनि सोंनाय फिन्नायफोरखौ जोङो लानो हायो आरो बेफोरबायदिनो आङो ओ ओ जिरायनाय समफोराव बेफोरबायदिनो फरायनायाव आङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ बिदिनो बारहोहरो आरो
औ ओ बेनिफ्राय ओ जोङो ओ जोंनि लोगोआव ओ जोंनि जानबुंङा थाखायो नङा होमबा दाना सानफ्रोम साफ्रोमबोनि आखाइयाव दा जोङो ओ सानफ्रोमबो जोङो बांद्राय ओ जानबुंखौ बाहायोब्ला बेनिफ्राय जोङो ओ मोजां बा गाज्रि जागोन बेफोरनि सायाव नोंथाङा ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
अ अ आ आंनि बायदिब्लाथ' जानबुंखौ आङो एसां ओ गाज्रि एबा माबा होननानै बुंनो साना ओ ओरैनो थानाय समाव जोङो जानबुंखो नायनो हायो खिन्थु मोजां खामानियाव जों नायनांगौ आरो ओ जेरैहाय माबा मोनसे ओ बुजियिखो बुजिनो थाखाय जोङो बेफोरबादि ओ बे जानबुंफोरखौ बाहायनो हायो आरो जेरैहाय ओ नोंथाङा माबा मोन से बाथ्राखो जों मिथियाखै बा माबा मोनसे सोंनायनि फिनखो जोङो मिथियाखै बेखौ जोङो जानबुंनि गेजेरजों ओ नायनानै जोङो मिथिनानै लानो हायो आरो बेफोरखौ जोङो गुबुननियाव जोङो जानबुंनि गेजेरजोंनो ओ नायनानै जोङो सोंनाय फिननायखौ खालामनो हायो आरो
औ औ थारैनो
बेनिफ्राय नोंथाङा सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि समखौ बारहोनानै मोजां मोनो
आङो औ आं सानफ्रोमबोनि जिउआव माने आंनि सानफ्रोमबोनि खामानि जेरै साखोन सिखोन थानाय आरो जानाय लोंनायनि खामानि जे जों थ' गामियारि नालाय फुंनि फुंनि सानजौफुनि फुनि हरनि मोन मोनथाम समाव जोङो जानाय जायो बेफोर खामानिखौथ' जोङो मावबाय थानाय जायो जायो बेजों लोगोसे ओ खामानि मावनानै मोजां मोनो होनोब्लाथाय आङो
न'नि खामानिफोर थाहैबाय
औ औ आं गिबियावनो एसे इसे बुंबो खाबाय जेरै आङो बिबार बिफां बिबार लाइफांफोरखौ गायनानै आरो बेफोर बागानखौ एसे साखोन सिखोन बा समायनाय लाखिनो बे
नोंथाङा औ नों नोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआव। फार्स्टाव नोंथाङा ओ फुंनि समफोरावहाय बा सिखारनानै नोंथाङा मा मा हा बा फोरखौ मावो।
औ आङो सानसेयाव आङो फुंनि बा रिगासायाव उथियो। बारेंगानिफ्राय सिखारनानै आङो आं गाव। खौनो माने। एसे साखोन सिखोन बा। मोखां। थिं आखाइ हाथाय मानजिनानै। साखोन सिखोन खालामनानै। लाग्रोयो। जोंनि थानाय। ओ।
औ।
खथाखौ बेनिफ्राय आङो आं बा थामजि रिंगायाव।
औ।
आङो खाथिनिनो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो। फोरोंथाइ होयो स्नि थामजि रिंगासिम स्नि थामजि रिंगा। सिम आंनि फोरोंथाइआ जोबनानै आङो। ओ। गावनि सुबुंफोर। जों ज'यै साहा लोङो। आरो बेफोरबायदिनो फुंनि जामुंखौ। खौ जानाय जायो आरो। बेनिफ्राय औ। बेनिफ्राय आङो फुंनि जामुंखौ जाखांनानै आं आंनि खामानियाव नांथा। बो बेनिफ्राय आं खामानि जोबोब्ला औ। एसे। जिरायनायफोर समाव आङो आंनि मोजां मोननाय खामानिफोर मावो। बिनिफ्राय सानजौफुनि आदारखौ जानानै आङो। एसे सम ओ जिरायो बा देहाखौ एसे जिरायना थाखायो उन्दुयो।
औ नंगौ मोजां औ।
आङो थाम थामजि रिंगासोनिफ्राय फुङाव जेरै ओ फरायसा उन्दैफोरनो आङो सोलोंथाइ होयो। थाम थामजि रिंगानिफ्राय द' रिंगायालासे आं बे
औ थिगानो औ औ जोबोर मोजां नोंथाङा औ नों औ। जोबोर मोजां नोंथाङा बेफोरबायदिनो सानफ्रोमबोनि जिउखौ बेफोरबायदिनो समखौ बारहो हरा ना नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ औ। जोबथायाव आं नोंथांनियाव मोनसे बा थ्रा मिथिनो लुबैबाय। बिथाङा माबाफोर गेलेमु आयदायाव नोंथांङा माबाफोर गोसो दङ नामा।
गेलेमु आयदायाव होनोब्लाथ' आं गेलेमु आयदायाव गेलेमु आयदाखौ मोजां मोनो नाथाय आं आं गेलेनो एसेबो माने मोजां मोना आरो।
औ थिगानो दं नों ओ गेले बिफोरबायदि खेला बेफोरबायाददि गेलेनाय जाया आरोना। औ। औ औ थिगानो दङ नोंथांजों आङो बेखिनि बाथ्राखौ सानथुमजनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। आं नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों। अ दे बिदिब्ला